खोनादोंना नोंथां खोनादों ना नोंथां
औ नोंथां खोनादों
मा खालामदों नोंथाङा दा
अ ओरैनो दङ नै
अ फ्रियानोना बिदिब्ला
औ औ नोंथां
बिदिब्ला दसे सम होनो हागोन ना नोंथाङा।
औ नोंथां
बिदिब्ला आं मोनसे आयदा लानानै फैदों बे आयदानि सायावनो सावरायनोसैना नोंथांा अब्ला जोङो
औ दे नोंथां सरायजागोन
आयदाया जोङो मैहुरनि सायावनो सावरायनोसै गोदो गोदाय बर'फोरा मा मा मैहुर खालामना जायोमोन आरो मा मा बे बेफोर मैहुराव मा मा आइजें आइलाफोर बेसादफोर बाहायोमोन बेफोरनिनो सोमोन्दै एफा एनै सावरायलांसै आरो नोंथां जेरैबायदि जोङो गोदो गोदाय सुबुं हारिया मिथिनाय हिसाबै जोङो समाज दानानै रायजो दानानै जोङो बिदि थाबोनायखौ नुनो मोनामोननो बिसोरो हाग्रा बंग्रा बिफांनि दन्दरफोरावनो बिसोरो हाबनानै थानानै बिसोरो गावनि जानाय आदारखौ बुथुमनानै बिफांनि फिथाइ बा बिदिनो बेदर बायदि मैहुर खालामनानै बुथुमना जायोमोननो बेफोराव मैहुर खालामनायावबो आथिखालसिमबो बर'फोर गोबां आखा फाखा आरो बिसोरो दोरोङारि गियाननिाब हिसाबै मोनसे आथालनिफ्राय मोनसे आथालसो आं बिसोरो आथिखालजोंबो एफा एनै सोलिदों आरो नोंथां जेरैबायदि बिसोर बिसोरो मैहुर खालामनो थांब्ला बिसोरो जि बेदर मोनो जेरै हाग्रायाव मोननाय जेरैबायदि मै मैथुन मोसौ मै आरो बिनि अनगायै जोङो गोबां हाग्रानि जुनारफोर बेफोरखौ बर' बर'फोरानो बा सुबुंफोरानो गोदो गोदाय जायोमोन जानांगौ आरो बिनि अनगायै जोङो बर'फोरखौ बुंनो थाङोब्ला बर'फोराबो बेफोरबायदिनो ज जानानै थांना थाबोदोंमोन जानांगौ बिनिखायनो आथिखालावबो बेफोर दोरोङारि गियानफोरा जोंनियावबो दङ एफा बायनैबाबो बिनि अनगायै जोङो बेफोर मैहुर खालामनायाव गोबां आइजें आइलाफोर नांगौ जायो बैफोर आइजें आइलाखौबो बिसोरो मिथिंगानिफ्रायनो बुथुमना लायोमोन जं बायदि दि सिखा बेफोरखौबो बिसोरो गावनो गाव दानानै लायोमोन जाहैदों आरो बै फोरखौ बिसोरो जानानैनो थांना थायोमोन आरो जेरैबायदि मैहुर होनना बुंुङ्लाथ' गोबां मैहुर खालामखायो एन्जरनिफ्राय लानानै नानिफ्राय नाखौबो बिसोरो माबायदि हमनांगौ माबायदि सानांगौ बैफोरखौ बिसोरो गोबां दोरोङारि गियानफोर दंमोन आरो बेफोरखौ आथिखालावबो हमनायखौ नुनो मोननाय जायो जेरै बर' आइजोफोरनावबो दोरोङारि गियान हिसाबै ना गुरनाय ना गुरनायखौथ' नोंथाङा मिथिखागौ ना बेखौबो आथिखालसिमबो जोङो सोलिनायखौ नुनो मोननाय जायो नाथाय एफा एनै जोंनि ओनसोलाव बेफोर खौ एसे सोलायनाय नुनो मोननाय जादों मानोना आथिखालाव नानि अनजिमायाबो जोंनि ओनसोलफोराव खमायलांदों गोदोथ' एसे नानि अनजिमाबो बारामोन दसे सम गब्लबहैबानो जोङो बाथोन जानो बा ओंख्रि जानो मोनब्रबोमोन नाथाय आथिखालाव बिदिनो दैमा दैसायावबो नानि अनजिमाया खमायनाय लोगो लोगो जों गुरनो थांब्लाबो नाखौ मोननो थांला मानोना बर'फोरा न' न'नो फुख्रि बायदिसिना बिदि बानायना लानानै न'आवनो थिनानै बे बेफोरबायदि दोननानैनो बिनिफ्रायनो हमनानै जायो आरो बेफोरखौ मोनसे मैहुर हिसैनो गोलैयो हमना जानाया आरो बेनि अनगायै ओ जोङो माखासे हौवाफोरनि ओमफ्राय मैहुर खालामनाय होनना बुंु्ला बिसोरथ' गोबां मैहुर खालामखायो
औ
जेरैबायदि दाउफोरखौबो बिसोर मैहुर खालामो दाउखौ माबायदि सानांगौ माबायदि गावनांगौ लभारफोरजों बेफोरखौ बिसोर मिथिगौ गोरलैयैनो आरो जेरैबायदि सेसा सेसाखौ बिसोरो माबोरै मैहुरा खालामनांगौ सेसाया माबायदि जायगायाव थायो बिसोर नि आगान खि बेफोरखौ नायनानै बिसोरो मिथिगौ आरो जेरैबायदि मै मैया माबायदि जायगायाव थायो बिसोरनि थानाय जायगाया बोरै जायो बेफोरखौ बिसोरो गोरलै राहायैनो दोरोङारि गियानजों हमदांनो हायो बिनिखायनो आं बुंनो सानो बर'फोरा मोनसे मैहुरनि बिथिङावबो दोहोनि होननानै आरो आरो बिसोरो गोदोनिफ्रायनो मैहुरजोंनो एसे थांनानै थानायखौ जेरैबायदि गोदोथ' आबाद मावनो रोङामोन जानांगौ बिनिखायनो बिसोरो मैहुर बेखौनो गोरलै राहा हिसाबै गोरलैयै मोननाय हिसाबै बिसोरो बेखौनो थांनानै थानायनि गुबै राहा होनना सानोमोन जानांगौ आरो
औ
आरो बिनि अनगायै जोङो नानि बिथिङा हौवाफोरनि बिथिं बिथिङाव जोङो जेरै बिसोरो सेन खबाय सेन आरो खखा बेफोरखौ सानायखौ नुनो मोननाय जायो आरो आथिखालाव मोनसे लाबसेे बेखौबो सानाय नुदोंना नोंथां आरो बिनि उन ओै जोंनियाव मानेके लाङि सानाय मोनायाव साना दोनो बेखौ बेखौ फुङाव बोखारहोयो अब्ला बेहाय नाया नांला थायो बेफोरबायदिनो नुनो मोननाय जायो आरो जोंनि ओनसोलाव स्कुलफोराव आरो बेनि अनगायै जोङो फल'फोरजों ना हमनाय बेफोरखौबो नुनो मोननाय जायो आरो नोंथांनि ओनसोलाव बेफोरबायदिनो मैहुरनि बिथिङाव माबायदि खोनानो मोनदों बा माबायदि आथिखालसिम सोलिगासिनो दं एसे फोरमायनो हागोन नामा
औ नोंथां जोंनि ओनसोलावथ' ओमफ्राय बिदि दैमा दैसा बिलो बा बिदि बारा खाथियाव गैया नालाय बिदिनो एसे दंग'फोर दैज्लां समाव दैया अखाफोरा मोजां हायोब्ला एसे बओ दंग बा लामानि हाखर बेफोरबायदि लामा खाथियाव जे हाखर जावना दोनङो बेफोरबायदियाव बिदिनो गुरनाय ना गुरनाय बा सेन खखा सानाय बेफोरखौ नुनो मोननाय जायो आरो बेनि उन्दनो ओमफ्राय जोंनियावथ' फ्रायानो आथिखालाव गावबाागाव फुख्रि बे बेफोरबायदि जावनानै लानानै बेफोरावनो फि नाफोर फिसिनानै जानायखौ नुनो मोनो जोंनि ओनसोल खाथियाव गैयैल माने एसे गोजानावबो थांनाय जायो आरो ओ एसे गोजानसिमबो बेफोरबायदिना ज आखाइजों गुरहैनाय बा ना हमहैनाय बा सानद्रिफोरजों बिदिनो सान्दांगाफोरजों बै बाालाय बाथिया बायदिसिना हाब्रुफोरखौ बिदि फालिहैनाय बेफोरबायदिखौ नुनो मोननाय जायो आरो जोंनि ओनसोलाव माने
औ आरो जेरैबायदि हौवाफोरा मा मा आइजें आइलाजों मैहुर खालामो नोंथाङा मिथिगौ नामा
जोंनियाथ' बेबायदि हाग्रा बंग्रा गैया नालाय फ्राय मैहुर खालामनाया गोमानांजोबबाय आरो बेनिफ्राय बे बाथौ न मा होनो
औबाथ'
बेजों बेजों औ औ लगारबो होनो जोंनियाव बे जों बिदिनो दाउफोर गावनायखौ मालाबा नुयो गावथिंलाबायनाय आरो ओ ओमफ्राय दुलाबाथा बेफोरबायदिखौ मालाबा हमनाय बेफोरबायदि जेफोरजों सारसिननाय बेफोरबायदि जे साना दोननाय बेफोरबायदिखौ नुनो मोननाय जायो आरो।
आरो जोंनियाव मोनसे दं बै हलि टाइम जायोना जेब्ला मार्च मास मोनफैयोना
औ औ
अब्ला बे टाइमाव जोंनियाव सेसा होनायखौ जों गोबां नुनो मोननाय जायो आरोना।
अ
मानेखि बे टाइमाव सेसाया बारा जोंनियाव खारनो हायाना लोमजायो बेफोरबायदि फोथायनाय दंनो आरो। बिनिखायनो बेखौ बे समाव मैहुर खालामनाय जायो आरो। नोंथांनि जायगायाव बिदि खालामनाय जायो नामा?
ओम जोंनि जायगायाव फ्राय सेसाखौ नुनोनो मोनला माने। ओ ओय हाग्रा ओनसोल गैयाना। बेनिखायनो जोंनियाव सेसा बेफोरबायदिखौ नुला आरो बेफोरबायदि मैहुर खालामनायखौ नुला आरो।
नि अनगायैथ' जों नोंथाङा बुंनो हागोन नामा मा मा आइजें आइला बाहायो बर' आइजोफोरा बेबायदिनो ना गुरनायाव बेफोरखौ माजों बानायो?
औ औ दा जोंनियाथ' दा आइजोफोरा फ्राय बांसिनानो ना गुरनाय बेखौल' खालामनाय जायोना। ओ गुरनो बेयाव जोंहा आइजोफोरा बाहायो जेखाइ आरो खबाइ
औ
बांसिनानो माने ओ जेखाइ आरो खबाइजों गुरनाय जायो। मालाबा बि - बिदिनो सानद्रि बा सान्दांगा बेफोरजोंबो ओ सालिनायखौ नुयो आरो माने सालिनानै हमनायखौ नुनाय जायो। ओम
ओ जोंहा दा जेखाइखौ बुंनो थाङोब्ला मिथिंगानिफ्राय मोननाय जों औवानिफ्रायनो मोननाय जायो बानायनाय जायो। ओम खबाइखोबो बेजोंनो बानायनाय जायो जोंहा गोदो गोदा गोदोनिफ्रायनो सोलिबोबाय थानाय दोरोङारि ओ गियानजोंनो जोंहा ओ जेखाइ खबाइखौ बानायनानै लानाय जायो। बिनिफ्राय सान्दांगा बा सान्द्रिफोरखौबो बिब्दिनो ओ मिथिंगानिफ्राय मोननाय ओ औवाजोंनो जोंहा ओ बानायनानै लानाय जायो आरो। दा नोंथां नोंथांनि ओनसोलाव उम हौवाफोरा माने मा मा आगजु बेफोर बायदि आइजें बाहायो मैहुर खालामनायाव? नोंथाङा बुंनो हागोन ना?
औ औ जेरैबायदि आथिखालावथ' मैहुरा एफा एनै दंबावो जोंनि ओनसोलाव एसांबो मानि बे हाग्रा गैया बिदि नङा हाग्राया एफा एनै जख्लबफोर दं बेफोरावनो सेसाफोर हाजोनिफ्राय फैनानै थाफैयो। आरो माब्लाबा बेबायदिनो हाजोआबो एसे खाथि नालाय नोंथां बेहायबो मै होनो थांनाय बेफोराव गोबां आइजें आयलाफोर लानायखौ नुनो मोनो आरो आथिखालाव। सोरबाबा गन लागोन सोरबाबा जे लागोन आरो बिनि अनगायै सोरबाबा जं लागोन सोरबाबा सिखा लागोन रुवा लागोन बेफोरबायदिनो लानानै। बिसोरो मैहुर खालामनो थाङो आरो। बेबायदिनो मैहुरखौ माबायदि होनांगौ आरो जेखौ माबोरै सानांगौ। बबेथिं होब्ला मैया फैगोन? बबेथिं जेया नांफै जेयाव नांफैगोन मैया बैफोर गियाना आथिं खालावबो एफा एनै दंबावो आरो जोंनि ओनसोलाव आरो बर' फोर आइजोफोरनि आइजें आइला बाहायनाय होनना बुंब्लाथ' नोंथाङानो बुंलांखाबाय। गाहायै जेखाइजोंनो बांसिन ना गुरो आरो सानदांगा सानदांगाजों नोंथाङा बुंनाय बायदिनो बिसोरो। जेरै दैमानि दै स्राय स्राय बोहैनायफोराव बालाबाथि। ना बुरनो थांनाय बेफोरथ' गोदोनिफ्रायनो बर' आइजोफोरनाव दोरोङारि गियान हिसाबै। आथिखालसिमबो बाहायनायखौ नुनो मोननाय जादों आरो जेरैबायदि। नोंथांनि ओनसोलाव साम'फोर आखाइजों खननाय नुयो नामा बेबायदिनो।
औ जोंनि ओनसोलाव खन्नाय नुयो नुनाया साम'फोरखौ बै दैमाजि। जिंबा बिलोफोराव। आखाइजोंनो खननाय जायो आरो माब्लाबा बिदिनो जेखायफोरजों बा जेफोरजों सारनानैबो फैयोना बेफोरबायदिखौ खन्नाय नुयो आरो
औ आरो बिसोरो मिथिखागौ बेफोरबायदि मैहुर खालामनानै बेफोरखौ माबोरै जानांगौ माजों जाब्ला थावो बेफोर गियानाबो जोंनि बर'फोरनाव दंखायोना थारैनो नोंथां
औ औ नोंथां
नोंथांनि सोलफोरावबो बेफोरखौ गोरलै मानेखि बर'फ्राथ' बयबो ओनसोल हिसाबैब्लाबो। फा एनै सोलायनायबाबो बेफोर गियानफोरा गासिनाबो एखेयानो जायो ना नोंथां मिथिखागौ जानांगौ ना औ बेबायदिनो गोदोनिफ्रायनो बेफोर दोरोङारि गियानफोरा दंब्लाबो एफा एनै सोलायदों आरो आथिखालाव जेरैबायदि आथिखालावथ' सुबुंफोरा सोलोंथाइ सोलोंथाइखौ बांसिन लायो बिनि थाखाय थाखाय जोङो बेबायदि मैहुर खालामनो सम मोना बेनि थाखायबो मैहुरा एसे खमायदों आरो बिनि सायाव जों हाग्रा बंग्राखौ दानफाय लांगासिनो दं जिब जुनाराबो जोबस्रांलांगासिनो दं आरो नोंथां बिनि थाखायनो बेफोरबो एफा एनै खमायदों बेनि अनगायै जों दोरोङारि गियानफोर खौबो आथिखालनि सुबुंफोरा एफा एनै बावलांबाय आरो नोंथांनि ओनसोलफोरावबो बेफोरनि थाखायनो गोमालांगोन जानांगौ
औ जोंनि ओनसोलावबो फ्राय माने आथिखालाव मा जाहैबाय ओ दैमा बिदिनो बिलोफोर था बिलोफोरनि खौ बै जायगा ओनसोलनि जोंनाथ' खाथियाव गैया नालाय ओमफ्राय गोजाननि एसे गोजाननिसो सोलनिफोरा माने गावबा गाव बिदिनो बानायनानै लाबाय आरो बिनिफ्रायनो माने बिसोरो गावबागाव ओ जेनेबा गावबा गाव दाग खानानै लायो आरो ओ बेनिफ्राय नाफोरखौ गुरनो होला गावसोरो गावसोरो माने बिनिफ्राय दै फोर एसे रानोब्ला बेफोरखौ सारनानै गावसोर माने